अ
औ जों दायो मोननैसो आयदा लानानै बिनि सायाव सावरायनो आखायाव लादों।
औ।
बिनिनो आं दायो नोंथांखौ सिगांग्रो सोंग्रो नागिरदों जे ओ बर'फोरनि सुबुं लुथायाव जायगा मोननाय औवानि आखाइ सिल्प'नि बागै नोंथाङा बिबुंथि लाखिनो हागोन नामा?
हागोन हागोन थारैनो हागोन नोंथां। ओ बिदिब्ला आं बर'फोरनि जि सुबुं लुथायाव जायगा मोननाय औवानि आखाइ सिल्प' बिनि बागै ओ नोंथां नोंथांनो फंनैसो बुंफोरनानै होनोसै।
औ।
अ आं जागायनोसै।
औ।
बर'फोरा गाहायै मिथिंगा मोजां मोनग्रा मिथिंगाजों सोनारनानै जिउ खुंबोनाय मो से सुबुं हारि नङा होनब्ला। ओ ओ गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो बर'फोरा मिथिंगानि बायदिसिना बा हागो आइजें-आइला, जिब जिबि, दाउसिन-दाउला आरो बिफां-लाइफांफोरजों खाथि सोमोन्दो लाखि नानै जिउ खुंबोगासिनो दं आरोखि आरो बेबादि दिनो बेबादिनो बर'फोरा गावसोरनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय बायदि मुवा। आयजें-आयला फोरखौ। ओ मिथिंगायारि। थादेरसाफोरनिफ्राय गाव मिथिंगायारि थादेरसाफोरनिफ्राय आखाइजोंनो बानायनानै लाबोनाय आरो गाव सुबुं जिउनि गोनांथिखौ सुफुंबोनायखौ जों नुबोगासिनो दं।
औ।
जेरै जों बिदि थि लानो हायो बिफांनिफ्राय नांगोल बानायनाय, बिफांनिफ्राय फिथाइ-सामथाइ एबा हाग्रा बायदिफोरनिफ्राय जाग्रा आदार बानायनाय। आरो मिथिंगायारि। बायदि थादेरसाफोरनिफ्राय बायदि बायदि आइजें- आइलाफोर बानायो। बेफोरखौ जों फंसे रावै आखाइ सिल्प' एबा आखाइजों बानायनाय होननानै बुंनो हाया। थिग बेबादिनो ओ औवायाबो बर'फोरनि आखाइ सिल्प' बा सुबुं लुथायाव जायगा मोननाय मोनसे गोनांथार आयदा होननानै ओ सानजायो। ओ बर' सुबुं लुथायाव ओ जि औवानि जायगा मोननाय बियो खोब जर'खा आरो बिफाव ओ बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा ओ न' लुनाय निफ्राय लानानै ओ लामा दालां बानायनाय ओ आरो सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय आइजें- आइला ओ न'खरारि जि आइजें-आइलाफोर फिसा फिसा बैफोरखौ औवानिफ्रायनो बानायनानै ओ गावनि जि खामानिफोर बेखौ ओ गोरलै खालामनानै लायो होननानै बुङोब्लाबो बांद्रायखौ बुंनाय जानाय नङा।
औ।
मानो होननानै बुङोब्ला बुंनो थाङोब्ला औवाया बर'फोरनि गेजेराव न' बां लुनायनिफ्राय लानानै बायदि न'ख रारि बेसाद बाहायनायाव गुदि बिफाव लाबोदों। थामहिनबा आखाइ सिल्प'आव ओ औवानि जि सानफ्रोमबोनि जिउआव मैखोमै बाहागो लाबोनाय जि जर'खा ओ आखु बियो खोब बाख्नायजाथाव आरो दा जों न'नि बिदिन्थिखौनो लानो हायो बर'फोरा दोरोङारि खान्थियै दिनैसिमबो ओ न' लुनानै बा बादा लुनानै थानायखौ जों नुयो नुनो मोनो।
औ।
बर'फोरा दासिमबो खोब ओ गोजौ बिबांनि जौगानो हायाखै। ओ बेनिखायनो। बर'फोरा दासिमबो औवानिफ्रायनो ओ न'फोरखौ बानायनानै लायो जेरै न'नि खुन्था बानायनायनि फ्रायनो बुं बा न'नि जेवरा बा न'नि दरजाखौनो बुं बा न'नि ओ उखुम बायदि न'नि जिखिनि नांगौ जानाय ओ मुवाफोर बेखौ जों बर'फोरा औवानिफ्रायनो बानायनानै लाबोदों होननानै जों बुंनो हागोन आरोखि।
औ।
ओ न'-न'नि बाथ्राखौ एसे गोजानाव दोननानै फैयोब्ला जों आरो गोबां आइजें आयलाफोर बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो जेरै ओ ओ जोंनि बर'फोरनि जि न'खरारि सिथ्ला सिबनो थाखाय ओ औवानि जों हासिब बानायनानै लायो।जों आबाद मावनायाव जि जोंनि माइ आबाद बेखौ रोगानो थाखाय जोङो ओ हुलाबारि बानायनानै लायो।
औ।
थिग बेबादिनो जों ओ मोसौ फिसिग्रा मोनसे हारि बा मोसौखौ ओ माइनाव हिसाबै ओ मानिबोनाय मोनसे हारि हिसाबै जोंनि गंफ्रोमबो बर' न'खरावनो मोसौ जों थानायखौ नुयो ओ बे हिसाबै जों मोसौनि खि बे बा मोसौनि जि जाखोन्दा आदार बेफोरखौ गारनो थाखाय बाहायनाय जि ओ खादा बैखौ रोगानायाव जों बावखाखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायो खादाखौ। खौबो औवानिफ्रायनो बानायनानै लायो।
औ।
बेबादिनो जोङो औवानिफ्राय जोङो ओरैबदि ओ मुलाम्फा लायो ओ जेन जोङो बर'फोरनि जि सुबुं लुथायाव औवानि जायगा लानाय आखाइ सिल्प' बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जों बाख्नायनानै बाख्नायजोबनो हाया। ओ आङो बर'फोरनि जि आखाइ सिल्प' बा बर'फोरनि जि औवानि ओ बिफाव लानाय आखाइ सिलफ' ओ बिनि बागै आं नोंथांनिसिम बे खोनाखौनो फोरमायनो सानदों ओ गोबां बाथ्रा बुंनो दंबावोमोनब्लाबो ओ जों बुंनानै फोजोबनो हा हाया बे खायनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै ओ जि आंनि आखाइ सिल्पनि बागै बिबुंथि बेखौ बेखिनियावनो दोननाय जाबाय
थारैनो नोंथांनिफ्राय दिनै गोबां सोलोंनो मोनबाय ओ जे औवानि आखाइ सिल्पनि बागै गोबां ओ रोंगौथि दिनै आङो ओ सोलोंनो हाबाय नोंथाङा थारैनो नोंथांजों रायजलायनानै थारैनो जोबोर मोजां मोन दा नोंथाङाबो आ आंनियाव अ माबाफोर सोंनोबा सोंनो हागोन
औ ओ आं नोंथांनाव ओ फंनैसो बा मोनसे आयदानि सायाव ओ बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों नोंथाङा बे बाथ्रानि सायाव मोनथियोब्ला आंनो एसे ओ बे बिनि बागै खारै फोरमायनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आं नोंथांनाव मोनथिनो लुबैनाया आयदाया जाहैबाय बर' हिनजाव बा आइजोफोरनि बागै ओ ओ बर' हि- हिनजाव बा आइजोफोरनि जि दानाय लुनायनि बागै नोंथाङा आंनिसिम फंनैसो बिबुंथि लाखिनो हागोन नामा?
औ हागोन थारैनो। आं दायो नोंथांनो ओ बर' आइजोफोरा माबोरै दा जि सोङो
औ
माबोरै जि सोङो बेनि सायाव आङो बुंफुरलु होनो सानदों
औ
गिबियावनो जोंहा आ हाथाइनिफ्राय खुन्दुंखौ बायनानै लाबोयो बेनिफ्राय सोरखि सोरखि गिदिराव सोनानै दाङा नाथायाव फुुननानै लाग्रोनो लाग्रोयो। ओ बिनि उनाव ओंखाम सिफ्लेनानै ओ ओंखामनि माइदिदों बै खुन्दुं बायना लाबोनायखौ ओ सोमाना दोननाय जायो आरोना।
औ औ
बेनिफ्राय सोनानै बेखौ सान्दुंङाव फोरदायनाय जायो बेनिफ्राय बेखौ ओ सोरखि फिसा गंनैयाव सोनानै ओ दोंनै थुनजाना लानाय जायो।
थाबिनो
औ ओ दोंनै आ थुनजायाबाबो जिया रोजा जाया थारमे दोंननि समथारनांगौ आरो जेखौ रोजा खालाम खालाम खालामनो थाखाय नो खुन्दुंखौ दोंनै फुंजाबनाय जायो सोंखांनायनि उनाव दा नाथायनि फ्राय बखनानै दान्दायाव सोनानै ओ लानाय जायो। बेबाय बिदिनो जि दानो लानाय आगर आखाइयाव बिदाबाव गोनां जानाय खुन्दुंनि गाबफोरखौ थियारि खालाम खालामनाय जायो खुन्दुंफोरखौ ओ माइदि होनानै फोराननानै थियारि खालामना लानाय उनाव ओ सान बाराय नायनानै नायनानै जिखौ सोंनो लाहार फाहार खालामना सोंनाय समाव जखा लानानै फारनैथिंबो खुन्था दोनानै लायो सोरखियाव गुबुन गुबुन गाब नि गोनांथि आ फोनां फोनांथि जानाय खुन्दुंखौ सोरखियाव सोनानै गोरान गोरान दोना लायो आ खुन्थाजों लोगोसे बेरानि खुन्थिस्रि दोननानै आ लानो आगर आखाइनि गाबखौ नायनानै खुन्दुंखौ खादिनियाव सोनानै जिखौ सोङो ओ गिबियावनो जखा बायदियै खुन्दुङाव दागो होनानै जिखौ दानायनि बिबां बायदियै सोंनानै लायो जि सोंनायखौ आ जागायनाय लोगो सासे मानसि लाफायो आरोना। ओमफ्राय रासो गंसेयाव सोनानै खुन्दुंखौ ओ खा-खायग्राजों खायनानै सोयो ओ सोंनाय नोंखौ खुन्थायाव उगुन उगु नायना होयो बेबायदिनो सोंनानै ओ खायखांनाय खायखांनानै थोंगोर थोरनानै समाव खाथिनि खाथिनि हिन्जावफोरा बाहागो लायो आरोना सोंनाय खुन्दुं मोजां आ खानजुंजों सरनानै गान्दैयाव फाननानै लानाय जायो सासेया फारसेथिङै आ बं बंदांगि होनना बुङो आरोना बंदांगिजों गोरा बोनानै गुबुन फारसेथिङै गादियाव गोरा फारनानै लानो नांगौ बेबायदिनो आ सोंनाय खुन्दुंखौ थोरनाय फानखांनायनि उनाव नो खना खननानै लायो न' खनानै लायो आरो बेबायदिनो बेबायदिनो आ सा आरो सिं फारसे नो खननाय हायोब्ला साल खुन्दुङाव दैखांना जि दानो थाखाय थियारि खालामनाय जायो बेनिफ्राय दानाय जि दिहुननो हायो बेनिफ्रायनो जि दिहुननाय जायो आरो ना
औ औ।
दा आङो ओ बेफोरखौनो बुंनानै नोंथांनिसिम जा आं जा हागौ बेखौ नोंथांनिसिम आङो फोरमायबाय। नों नोंथांजों राय्लायनानै औ।
औ नोंथांनि जि ओ आंनि जि सोंथि सोंनाय बेखौ नोंथाङा ओ गोसो गोरबोयै नाजावनानै बिनि बागै जि आंनो फंनैसो ओ बिबुंथि मिथि मिथि होबाय बिनि थाखाय आंबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ दा होमबा जोंना समा जाबाय ओ गुबुन समाव आरो रायज्लायबावसिगोन।
औ औ दे नोंथां गोजोनथों।